अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांङा दायो मा खालामदों
ओम दायो नै माने ओरैनो जिरनानै दङ आरोना नोंथां
औ नोंथाङा आंबो ओरैनो दं नोंथां
औ औ
नोंथाङा फुंनि ब्रेखफास जाखांबाय
औ जाखांबायनो नोंथां नै जाखांनानै ओरैनो जिराय गोलांनानै दङ आरो ना दायो माने मोजां माने बार बारदों बेखौनो माने एसे बिफां सिङावहाय मारै जिरायनानै दङ आरो
औ औ बारलि नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा दा औवाजों मा मा मुवाफोर बनायनाय जायो एबा औवाया जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ हागोन नोंथां दा जोंहा औवानिफ्रायथ' गोबां बायदि रोखोम माने जोंहा बानायनो हायो आरोना बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवानिफ्रायनो जेनेबा ख'बाय सान्द्रि ओ बेफोरबायदि नो जोंहा संग्राय, सेन जोंहा सियारफोरखौबो बानायनो हायो जोंहा बेबायदिनो न'बो बानायोमोन आरोना गोदोनि समावथ' जोंहा औवानिफ्रायनो दा औवाया बेनि थाखाय माने जोंनि जिउआवहाय माने गो बां माने मदद होबोदों आरोना जिहेथु जोंहा औवाखौ बानायनानैनो जोङो माखासे नांगौ जिनिसफोरखौहाय जोंहा माखासे हमनानै जेनेबा ना आरि हमनानै जानो हानाय माखासे बेसादफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो आरोना दा जोङो गिबियाव जोङो न'बो बानायनो हायो औवाजोंहाय जोङो बेखौनो मोजाङै दाननानै जोङो बेखौ मोजाङै खाथि जिरनानै जोङो माने न'नि इन्जुर बा जोंङो खुन्थाबो बानायनानै लानो हायो हायो दा बेफोरबायदिनो आरोना गोबां माने खामानियाव बाहायजायो आरो जोङो नुनो मोनो औवाखौनो जों माने थेंउल बाहायनानैहाय जोङो न' आरिफोरखौहायबो खाफालानायफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो दा औवाया बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा गोबां जोंनि जिउ खांनायावहाय माने गोबां गोनांथि आरो ना औवा औवाया जोंङो दा औवाखौ खौनो माने जोंङो बारिनि सोरगिदिं ओ जेनेबा जोंहा न'फोरखौहाय दुमनो थाखाय जोंहा बारिबो दुमनाय जायो आरोना औवा जेवरा दुमनाय जायो दा बेफोर खामानियाव बाहायो आरो जोंहा बेफोरबायदिनो आबाद खेथि मावनायफोरावबो जोंहा गोबां बाहायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा जोङो औवाफोरनिफ्रायनो माखासे जोङो गोबां बायदि रोखोमनि हेबनाय जेनेबा आखाइजों बानायनाय ओ माबाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय संग्राय सानथ्रि बिदिनो जोंहा खादा गिसिब आरो बेफोरबायदिनो सेन खखा औ दा जोंहा माखासे ओ दामनायफ्रावबो जोंहा बाहायो जेरै जोङो बिदिनो माबाबो बाहायो जोङो गरखाफोरखौबोाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै जोङो लायो दा बेबायदिनो आरोना गोबां माने औवाफोरजोंनो जोङो जिया बा जोङो ओ बानायनो हायोब्लाथ' जोङो बिसिनाफोरखौबो जोङो बानायनानै लानो हायो बिदिनो जोङो औवाफोरनिफ्रायनो जेनेबा जोङो साल खुन्थाफोरखौबो बाहा बाहाय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो आरो दा आरो सोरबा सोरबा जोङो अबेबा अबेबा जायगाफोराव जोङो नुनो मोनो जे जोङो दालां बानायनाय औवानिनो हेबनानै जिहेथु जोंहा जेनला हेब होननानै जोङो औवाखौनो जोङो दैमाफोर बानायनाय बारनायावहाय जोङो हेफाजाब खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा मैगं थाइगं गायनायफोरावहाय जोङो खुनथाब बानायनाय बा जेनलाब बायदिसिना होनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो औ दा जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला औवायानो माने जोंनि जिउ खुंनायावहाय माने गोबां हेफाजाब होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा हौवाजोंनो जों बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद फोरखौबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिनि अनगायैबो माने जोङो औवानिफ्रायनो ओ जोङो आजिखालि जोङो न' लुनायावबो जोङो ओ जेनोबा गिदिर गिदिर न' लुनायफ्रावबो जों औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा ओ बैखौ सुंथानाय जिहेथु जोंहा ओ आजिखालि साद दालाय लुनाय नङा होमबा दा बेफोरावहाय जोङो माखासे औवानि गोनांथि जायो आरोना सुंथानो थाखाय बेखौहाय जोङो औवा खौनो बाहायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बिजाब आरि बानायनायावबो जोङो बहिफोर बानायनायावबो जोङो बेखौहाय औवानिफ्रायनो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा दा औवाया गोबां बायदि रोखोम खामानियावनो बाहाय जायो गोदोथ' आरो बांसिन बावसोमोन माने ओ बिदिनो ओम जोंहा हाबा हुखाफोर लुनायफोरावबो जोंहा औवानि दारैनो जोङो गोबां मोजां मोजां साजायनानै जोङो बिदिनो लुनो हायो आरोना दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा औवाखौहाय जोङो माबायदियै बाहायनाय जायो ना औ
नोंथाङा फ्रायखौ फोरमायलांखाबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ
औ नोंथां फोरमायनायखौनो आंबो रोंगौथिखौ एसे फोरमायनो सानदों औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला ओ नोंथां होनलांबाय होनलांनाय बायदि जेरै जों न' लुनाय एबा बेदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिंसफोरावहाय जों न' लुनाय जों नुनो मोनदों
औ
बेवहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औवाखौ जेरै औवाऔवा गैयाब्लानो जेर ज सुथान संनो हाया बेबायदिनो गोबां जोङो बिदिनो आर सि सि लुनाय बा साटदालाय होनायाव बिबदिनो जों गोबां औवा नांगौ
नांगौजायो बेबायदिनो जोङो गोबां न' लुनाय एबा जोंनि गोदो गोदाय निफ्राय लानानै औवाजों जों न' लुनानै फैदों आरो बेबायदिनो दाबो औवाखौ बाहायनाय जों नुनो मोन मानो होनोब्ला जों औवाजोंहाय जों दाबो नुनो मोन औवा जोंहाय जेरै इन्जुर बनायो एबा जों बेबायदिनो साद दालाय साद दालाय होनायफ्राव जों गोबां औवाफोर नांगौ जायो बेफोरावबो आरो आरो जों औवाजोंहाय गोबां बेबायदिनो डिजाइन डिजाइन जोंङो इन्जुरनो हायो जेरै साथा बेरा बेफोरखौ जोङो समायना नुयो हेबोब्ला आरो जोङो बेदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि जों हेबनानै जोङो लानो हायो जेरै जोंङो खबायाइ सान्द्रि जेखाइ बे बायदिसिना रोखोमफोरखौ जोङो मोननो हायो मानो होनोब्ला अब्ला बेफोर आरो सान्द्रि संग्रायफोरखौथ' जोंनो नांगौ जायो जेरै जों माइरं एबा माइ सालिनो नांगौ जायो मानो होनोब्ला जों औवानि जों मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो बनायनानै जों हेबनानै जों फालांगिबो बानायनो हायो फाननो हायो जों बिबदिनो हाथाय सहरफ्राव आरो जोङो जों नुनो मोनबावो जेरै जों औवा जोंनो बेबायदिनो सिफुं बनायनाय एबा गोबां बेदिनो रोखोमनि जों दामग्राबो जों बानायनो हायो मानो होनोब्ला जों जोंना औवाजों गोबां बे बिदिनो मिलौदो देंखो एबा रोजाबग्रा सिफुं बानायनो हायो आरो बेबायदि बिदिनो जोङो जेरै औवा औवाजोंहाय बिदिनो पेपार एबा लेखाफोर जों बरनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदिनो पेपारफोर एबा जोंनि बै लिरग्रा बेफोरखौ जोङो दा बे औवानि दारैनो जों बलायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होनजायो जोङो बेबायदिनो जोंनि खामानिफ्रावहाय इउस खालामजायो बेदिनो जों जोबोद मोजां जोंनि थाखाय औवाया
आरो बिदिनो
औवाखौहाय बिदिनो नोंथांनो लांनाय बायदि गोबां दालांफोर बनायनायावहाय बाहायनाय जायो औवानिबो बानायनाय दालांफोरखौ जों नुनो मोनो दाबो बेलेग बेलग जायगाफोरावहाय
औ
आरो बेबायदिनो जों औवा औवानिफ्राय जों बेबायदिनो औवा मैगंहाय जों मोननो हायो जिथु जोङो बेखौहाय जोङो जानो हायो बेबायदिनो जोंनि ओ मैगंफोरावहाय बेदरफ्राव होनानै जों नुनो मोनदों आरो अनला अनलायाव बो जोङो औवा मेवाइखौनानै जायो मानो होनोब्ला जोंहा जोबोद गोथाव जायो बेखौ जायोब्ला होफायोब्ला बे माने जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रियाव होफाग्रा ओरो जोंङो औ गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि आबाद मावनायावहाय जोंहा बेबायदिनो बेरा दुमथे नांगौ एबा खामानि थां सोंनाय ओ जिंखा ओ बेबायदिनो बानलु गायनायफ्रावहाय गोबां बेबदिनो ओ जोङो बानलुफ्रा बिदिनो बारफोरजों लिनिनि जोङो बिदिनो ओ खुन्था दोननानै एबा दुरुं सोंनानै जों होनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होनजायो जोंहा जोंनि आबाद मावनाय एबा जोंनि ओ जोंनि न' लुनाय बेबदिनो बायदिसिना रोखोमनि ओ आबाद ओ मावनाय फावहाय जों गोबां बेदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि थाखाय औवाफ्रा जोबोद गोनांथि आरो बेबायदिनो ओ औवानि बेसेनफ्राबो दायो बाहायनो हबाय आरो बिदिनो जोङो औवाखौहाय गुबुन जायगाफ्राव फालांगि खालामनानै हनायखौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जों जोबोद गोलाव जागोन नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ एसे फोरमायना हरनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो आं मिथियैखौ नोंथाङा बेबायदिनो फोरमायना हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां औ औ दे नोंथां औ
औ दे नोंथां होमबा ना औ